हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों ओम बे गामिनि सोमोन्दैफोरखौनो रायजलायनोसै ना गामियाव नोंसिनि गामियाव ओरैनो माबायदि सोलिना दङ?
गामि बुङोब्लाथ' जोंनियाथ'
ओरैनो गामि जौगानाय लामा दालांफ्रा माबोरै? मोजांना ने?
आं नोंथांनो एसे नो एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो
ओ
जोंनाथ' गामिया ओ जोंनाथ' गामिया एसे गेदेरानो
अ
थामजौसो न'ख न'खरजों जोंनिया मोनसे गामि
औ
एसे गेदेर जायो जोंनिया गामिया
गामिया गेदेरानो न ना? फिसा
औ गेदेर गेदेर थामजौ
औ
थामजौसो न'खर ओम गामि होनोब्लाथाय जोंनिया गामियाव दङो गोबां साख्रि मावनायबो दं बिदिनो फालांगिरि मावनायबो दं आरो लोगोसे आबाद मावग्राबो दं आरो बिदिनो
फालांगि
औ आरो गारि सालायग्राबो दं
औ
मिस्थ्रि मावग्राबो दं बिनि उनाव गोबां हाजिरा मावग्राबो दं सुबुं बिदिनो गोबां बेफोरबायदि खामानि मावनानै माने गामियाव जोंना सोलिनानै जागासिनो दं आरो माने गामियाव सोरबा आरो कम्पानि फ्रावबो थाङो साफा सानै
उम
जायगायाव
नोसि बिथिं लामाफ्रा माबायदि लामा दाला माबादि
दालाङाथ मोजाङानो जोंनिया औ बिनिफ्राय लामाफोरा दा एसे मोजां जाबाय गोदोनि रखम नंलिया गोदो माने अखा हाबाथाय हाब्रु दैब्रु जायोमोन माने अखा हाबानो जों थाबायनो हायामोन गोदो दानिया एसे मोजां जानानै फैबाय लामाफोराबो दानिया
ए
गोदोनि रखोम नंलिया
दैबानाफोर जाया नामा
दैबानाया जोंनिया जोंनि गोजौ एरिया नालाय जोंनि आखै बारायसे दै लोमा जोंनिखियै ओ दैमाफोरा देरो नाथाय न'फोराव बारा एसेबां लम लोमबाङा जोंनिखैजा जोंनिखिजाया दै लोमनोलागा जायो जायोब्लाथाय माने उननिखैजाय आरो उखुम मुनन्दा बारलांनो हागौ दैया जोंनिफ्राय गोजौनालाय नोंथां
औ खोनादों
जोंनिया खर' नालाय गोजौ
जोंथिंबो जोंनि थिंना गामियाव ओरैनो न' नखरा माबासो दङ आसिसो दङ गासै
औ औ
आसिसोसो जायो गासै
खोनादों नोंथां
बुरजायानो जोंनाबो माइबो गायो माइ गायग्राया गायो आबाद मावग्राया मावो बेनो आरो जोंथिं बे बेबायदिनो सोलि सोलि थ लामानि बिदिनो आरो जोंथिंजायबो बिदिनो सोलिगासिनो सोलिना दङ लामानि अबसथायाथ'सिगांनिख्रुइ एसे सोलायसिनबाय सोलायनाया सिगांनिबायदि नंला सिगां एकदम लामाया गाज्रिमोन आरो हाब्रु दंमोन दै थायोमोन एसे अखा हाबानो दा एसे साबसिनाव फैबाय लामाफ्रा सिगांनिबायदि नंला आरो साबसिनफ्राय बि साबसिन जाबोगासिनो सिगांनिफ्राय सोलायबोनाय मोनदों आरो लाम दालां बो गैयामोन ना सिगांनि समाव खोनादों
उम उम औ खोनादों गैयामोन
सिगांथ खारेंबो गैयामोन लामायायाबो मोजां नङामोन गारजिमोन
ओ
बेबायदिनो आरो होमबाबो
औ
दैफ्रा रानो
दैबानाफोर जायो नामा नोंथां ओजा दैबानाफोर दैेबानास
दंखल थिबखलफ्रानो दैज्लाङाव जायो जानाया बिथिं ओरै सोनाब दैबाना ओरै लोमसावलांङो माइ गायनायफोरखौ बेबायदि खालामलाङो आरो
औ गोबां लस माबा जायो नस्थ' जायो
बानायलाङो बानायलाङो आबादफोरखौ खिथिफोरखौ माइफोरखौ बिदिनो जायगा जायगा खहाखालामो आरो बेबायदिनो आ आबाथ थैग थैगबायदि नोंथां माइ गायनाया माबोरै सोलिनानै दङ
दा जों बे माय गायनाया गोबां मुखुब माइ गायनायाव जोंनिया गोबां मुखुब जानानै दं दा जोंनिया गासैबो बेस्थ'आव दंजोबो माने गामिनि सुबुंफोरा मानसिफोरा माने सोर सोरहाबा औ सोरनाबा खोथिया फुनाय सोरनाबा आलि होनाय सोरहाबा माइ गायनाय बिदिनो गासैबो न'खरानो नांथाबना दङ आरो माइ गायनायाव सोरहाबा माइ गायनो नागिरदों मानसि हाजिरा नांगौ हाजिरा
नामा नों नोंस्रा माइ गायो नामा?
गायो गायो ओरैनो न'नि आन्थाखौल गायो
मा मा माय गायो?
जोंहा
माजों हालौवो? बो
अ जोंनाथ' दा जोंहा माइ गायनाया दा ट्रेक्टरजोंनो हालौवनानै गायो मोसौ गैलिया गोदो दंमोन मोसौआ नाथाय दा गैलिया मोसौ हालुवा गैलिया दा मो मोसौजों जोंहा हालेवनानै गायला जा ट्रेक्टरजोंनो गायो बिनिफ्राइ ओमफ्राय माइफोरखौ जा एसे हाफोरा एसे गोथौ नालाय ओंखायनो जोंहा रनजित माइ गायनाय जायो नोंथां
रनजित गाययो
औ रनजितखौनो गायो
ओरैनो जोसा फोर माइब्राफोर बेबायदि गायगोन ना गैया फालाय?
जोसाफोरखौ गाया माइब्राफोरखौ गायो बबेबा बोसोराव दजग्लाय गैया गाया
औ
नोंथांमोननि जाय हाय माइफोरा जासो जायो ना एसे
माइआ जोंनिथिं जोंनिथिं माइखौ एसे खम फंगाय गायनाया उसुबिदा जायो ओरै दंग' गैया दंग' गैया बानलु गैया बे अखा हदैजों जायो आरो अखा हदैजों गायो दै दै थानायजोंल' बांसिनथ गाया आरोखि माइखौ ओरैनो सिगां गायोमोन दा गायला
औ जोंनाबो बे जोंनाबो दंग'नि बान्दोनि दै गैया
अ नाथाय जोंना गायो। दायो बिदिनो एसे गायो एसे एनै गायो ओमफ्राय बांसिन गायला आरो माइखौ ओरै गायला बारा गायला माइफोरखौ दाना बेलेग खिथिफोर मावबाय जेरै गयफोर गायबाय सोरबा थालिर गायबाय लवार ससन गायबाय बेबायदिनो बाय हाफ्रा ओरैनो खालि गैला
औ औ औ औ
माइखौ गायला खम जाबाय गायनाया आरो दा माइ गायनायाव मोसौजों गायाना आफाय हालौनानै पेक्टर जोंसो गासै। गायनो बांसिनानो
जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय जों गोबां रांनि गोनांथि जायोनो जायो नोंथां।
औ गोनां जायो।
ट्रेक्टर हालेवनायनिफ्राय आलि खोनायनिफ्राय बेनिफ्राय माइ गायनायनिफ्राय बेयावथ' हाजिरा नांगौना नोंथां जोंनो
हाजिरा नांगौ फैसानि गोनां जायो ओं
नि गोनांथि जायो बेनिफ्राय जोंहा माइ आबाद मावनानै जोङो बारा एसे मुलाम्फा जाया नालाय बेखायनो मानसिफोरा बारा एसे गोसो होबांला ओरैनो न'नि जानो आनथाखि गायनानै थायो माथो दानि मानसिफोरा ना नोंथां खोनादोंना नोंथांआ औ - औ बारासिम मुलाम्फा बारासो मुलाम्फाबो जाया नालाय बेखायनो एसे बारा गायबांला माने गावबा गावनि जानायनि आन्थाफोरखौ एसे गायनानै गोदो माने गोबां गायोमोन माने खस्थ' गायोमोन खालामनानै
दानिया फ्राय खम गायसै माइफोरखौ दानिया आरो बेलेग बेलेग आदि गायसै माइफ्राबो बेलेग - बेलेग ओंखारबाय ना बुर जाया बिगासि दा माइ फोरा
औ - औ
खायफा बेलेग - बेलेग फरमुलाजों गायसैनाया
औ - औ बर' माइबो गायो नामा नोंथांमोन जायगायाव
औ - औ जोंनि खिजाबो एसे गाय दे न'खरसे न'खरनै
औ जाबाय बिदिया
हा
हेलौ' औ जाबाय
औ खोना औ औ दे होनब्लालाय
औ
दे नोंथां रायजलायना जोबोर गोजोननाय मोन